औ हेलौ
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां
जोंनियाव
मा खालामदों नोंथाङा?
दङ ओरैनो ओमफ्राय नोंहा
आंबो नै ओरैनो दंथ'यो अखाबो हादों जोंनियावहाय नोंसिनिथिं जायलाय
गैया हायाखै एसे दोमैलु जाना दं ओं
अ जोंनिथिं अखा हादों
अ
बेनिफ्राय नोंथाङा मा मा खालामगासिनो दायो
दा दङ ओरैनो बिदिनो
अ दैज्लां बोथोरबो जाहैबाय ना दायो आङो बे दैज्लां बोथोरनि सायावनो सावरायनो होननानै सानदों आरोोना नोंथां
ओम ओम सावरायजायो जेबो नङा
औ दा नोंसिनि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बा मा मा खालामनानै दैज्लां बोथोरखौ बारहो हरो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
ओ जोंजाय बे गायनाय फुनायानो ओमफ्राय बे दैज्लाङाव मोननाय मैगं थाइगं
औ औ
बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय बेलेगथ' जेबो गैला
औ जों जोंनिया आरो औ म मा
नोंसिनि जायलाय ओमफ्राय
औ जोंनियाथ' आरो दा जोंना
मा होनो आबादजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो आबादानो गाहाय आरो जोंनियावहाय
अ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदियनो हाबा मा होनो माइ बेनिफ्राय मैगं थाइगं बेफोरनो आरो दा जोङो आबादाबो अखायाबो मोजाङानो हागासिनो दङ सान्दुंआबो बिदिनो अखायाबो समान समान आरो बेनिखायनो माने आबादनि थाखाय खोब नांथाबनानै दं आरो दा जोंनि ओनसोलफोरावहाय फ्रायानो फ्रायानो माने जौसेयावहाय स्निजि पारसेन्टनो स्निजि जौखोन्दोआनो माने गायखांबायबो आरो
ओम जोंनि जाय जोब जोब
औ अ जोबजोब्बाय आरोना अ जोंनिथिंजाय आरो गायनाय हाफोराबो बुरजा बुरजा जानायनि जाउनाव माने थाब फोजोबनो हाया बिदि जायो आरो
अ जोंनिजायथ' बिदि बांद्राय गैया माने गामियाव फिसा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय हाफोराबो बांद्राय गैया थाबनो जोबखाङो आरो जोंनिजाय
अ
जोंनियाथ' माब्लाबा माब्लाबा बे आमथि सुवानि सिगाङावनो जोब खांजोबो आरोना
आमथिसुवानि सिगांनो गायो आरो
औ औ जोंना बेनि सिगाङावनो गायो
अ जोंनिथिं आरो बेबायदि आमथि सुवानि सिगां गायोबा माने ओ मा होनो हाग्राया बारा जायो ओमफ्राय आबादखौबो मोजां मोननो नागिरा आरो बाग्ला जानानै बिलाइ सिलाय हानो गोनां जायो आरो माइ बिलाइफोरखौ हानानै गारनो गोनां जायो बेनिखायनो एसे लेट गायो आरो
जोंनिजायलाय बिदि माइ बिलाइ हाना गारनाय नुफेराखै आरोना
अ बाग्ला जायो बाग्ला जाबाथाय ओमफाय हानानै गारनो गोनां जायो आरो
अ अ
बेनिखायनो एसे एडभान्स गायबाथाय बिदि जायो आरो माइआ
ओ ओ
बाग्ला जायो
जोंनिजाय बिदि नुफेराखै नुनाया आं मोनथियामोन दिनैसो मोनसे गोदान सोलोंनो मोनदो आङो
अ
ओ
बाग्ला जायो बिलाइ बिलाइखौहाय हानानै गारनो गोनां जायो आरो
जिखुनु माइयानोना ओमफ्राय
औ औ जिखुनु माइआनो आरो बै माइब्राफोरखौथ' दानो गायनो हाया बांद्राय एडभान्स गायबाथाय माने बिसोरबो बिदिनो जायो बाग्ला गांसो बायदि जायो आरो
अ
होनबाना आरो मा होनो खामानि ओंखारफिननाय जायो आरो बे माइ बिलाइ खौ हानो गोनां जायो नालाय बाग्ला जाबा थ' आरो मिथिखायोआनो माइआ फिथाइआ मोजां जाहैया होननानै बिफाङाल' थुबजा थुबजा जानोसै बिदिनो फिथाइथिंजाय ओंखार हैया बिदि जायो आरो दा नोंसिनि ओनसोलावहाय मा मा माइनि आबाद मावो माइनि मुंफोरखौ खिन्थानो हागोन ना
जोंनि जाय बे रनजित ओमफ्राय मोनसेया गंगुबन्धु ना मा होनो ओमफ्राय बेयो ओमफ्राय माइब्रा थासिगोन बेनो बांसिन सोलियो आरो जोंनियाव
बे गंगु ना मा होनदोंमोन नोंथाङा बि औ बियो माबायदि माइया नुनायाव बा जानायाव
जानायावथ' जेबो माने गोरलै था ना रनजितफोर बायदि नङा एसे माने नरमेलानो ओमफ्राय जेनेबा ओंखामा गोरलैयाव संनो बिराद खस्थ' जायो आरोना बेयो माइआ माने बिराद इसे इसेयावनो खामो आरोना जेब्ला माइआ बोराय गोन ना बोसोरसे जागोनना ओमबाना माइ बोराइबा संनो मोजां जायो आरोना
अ बिदि आरोना बेनिफ्राय सिगांहाय जोङो आङो उन्दै उन्दै समाव नुदोंमोन आरो माने माइ गायिनि सिगां दासो जोङो रनजित माबा माबि गायोना बे गायिनि सिगां मोननै आबाद मावनाय जायोमोन जय बांला जय बांला माने आसु होननानै बुङोमोन बिदिसो नामाथाय औ आसुवानो जय बांला होननायमोन आरो बिना बिगुराबो गोजा गोजा जायो आरो एसे नोंथां
अ अ
ओंखामा गोजा गोजा जायो
अ जोंथ' दा नुफेराखै आंथ' मिथिबावासो नुफेराखै बे माइखौो खोनायो नामखौ माइखौ नुफेराखै आरो ना जोंनिजाय गायाखैना आरो बां खम जाबायदां ना गायनाया बेखौ
औ औ बिदि आसु माइ गायनाया आथिखालाव नुनो थांलिया जों उनदै उनदैयावसो नुदोंमोन आङो माने सिगांहाय बे आबादखौ माने माइ थोस्लाबा जानो जानो मोनहैस्लाबा बेबायदि जानायनि जाउनावहाय गायोमोन आरो दलहाफोरावहाय गायोमोन बांसिन बेनिफ्राय बेखौ हाखांनानै दाबायदि बोथोरावनो फुरा दैखांबाय थायो बे माइखौहाय अखा सिलायलायनाय मुथियाव गाजा बेरलायनाय बिदि आरो बेनिफ्राय बे नारा सायावनो हालेवनानै लोगो लोगो दा रनजित माइफोरखौ गायनाय जायोमोन आरो गोदोहाय जों उनदै उनदै समावहाय जोंहाबो बेबायदिनो मावोमोन नालाय बेनि बेखायनो मोनथिदों आरो आङो नुबोदों
आङो आब'मोनजों ओमफ्राय बे दैज्लां मेसेङावबो गायो नामा माइ ओमफ्राय
औ मेसेंयावहाय बर' माइ होननानै बुङो बेखौ गायो आरो जोंहा गायनाय जाया खिन्थु खाथि खाला ओनसोलफ्रावहाय माने गामिफ्रावहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो माने दै अरनाय जानांगौ आरो जायगाया माइ गायनोबा बे माइखौ गायनोबा दा जोंना फ्रायानो माने अखानि दैजों गायनाय जायो नालाय ओमफ्राय बे माइखौहाय मावनो हाया आरो बे खेथिखौ खालामनो हाया जायो जोङो बेनिफ्राय जोंनि गाहाय ओनसोल फोरावहाय माने ससे थांनानै टाउन खाथिफ्राव टाउन एरियाफ्रावहाय जोङो दलहा हाफ्रावहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो बे बर' माइखौहाय
अ अ अ
दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइब्रा खारन जिथ बेफोरखौनो मावनाय जायो आरो आबादा बेनिफ्राय हासारफोर बाहायोना औ हासारफोर बाहायोना बाहाया नोंथांमोननि ओनसोलावहाय
बाहायो बाहायो बाहायनाय नुनो मोनो औ बाहायनाय नुनो मोनो बाबा
दिपि ना मा होनो नामा नोंथां
हासारखौ ना
औ औ
आं हासारनि नामफोरखौ मोनथिथ'वादै
अ मोननै रोखोमनि दं आरो दिपायाबो बे मोनसेया गोसोमथार ओमफ्राय मोनसेया एसे फुस्लां
ओ
दा बेजों लोगोसेनो जोङो दायो जोंना फानथावनि आ बाद बानलुनि आबाद बेनदि आबाद सबाय बिमा आबाद बेफोरखौबो मावगासिनो दं आरो।
जोंनियाव जि जिंखा फल लेस्रा बेसो सोलिगासिनो बांसिन।
अ जिंखाखौ आङो जोंनि ओनसोलावहाय बे बोसोराव गायनायखौ नुनो मोनासै माथो।
औ।
बेलेग बोसोरफ्रावहाय बा लामा जिं जिंफ्रावहाय बुहुद भहलखौ बहलनि आबाद जिंखानि आबाद मावनायखौ नुदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय गैया माथो जोंनियावहाय खालि फान्थावखौ बांसिन नुदों बेनिफ्राय बानलुयाथ' सोलिखायोयानो जोंनि ओनसोलावहाय बोसोरफ्रोमबो।
औ जोंनियाबो बानलु सोलियो सोलिनाया।
उम
खाथि खाला खाथि खाला गामिफ्रावलाय फान्थावफोरखौ खालामोदां ओमफ्राय जोंनियाव नुथ'वाखै आरो जोंनाव बांसिन बेनो जिंखा बलानो
ओमफ्राय खुमब्रा।
औ औ खुमब्राबोथ' आरो आं खुमब्राखौ बावगारनासो दंमोन।
औ
खुमब्रा बेनिफ्राय भेन्दियाबो गोबां बिबांनि मोननाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय भेन्दिनि आबाद। खौबो बेनिफ्राय आरो बै लेस्राया लेस्रा औ माने दायो बहुद माने जोंनि बर' ओनसोलफोरावहाय बयबो गायहैस्रावनाय जायो नालाय। बेसेनफ्राबो जोबोद खम जागासिनो दं आरो बे साननैसो भेन्दियाबो बिस थाखा। नैजि रां। केजियाव बेनिफ्राय आरो लेस्राया औ लेस्रायाबो नैजियानो बेनिफ्राय जोङो फिसा फिसा गला बावहाय नायनो गोनां जायोबा थामजिनि बायनो गोनां जायो आरो केजि केजि थामजिनि बायनो गोनां जायो आमफाय जों फानहरोब्लाथाय नैजियानो आरो बेनिफ्राय आरो थाइबें थाइबेंनि आबाद औ थाइबेंआथ'
जोंनिया दा बायदियाव खालामा।
फ्राव
बै माबायावसो खालामो गोलोम बोथोरावसो गोजां बोथोरावसो थाइबेंखौ खालामो।
अ जोंनियावहाय दायो सोलिदों सानजौफुआवहाय माइ गायनानै फैनानै माने थाइबेंजों ओंखाम जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो दाबाय दि समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गुसु जायो नालाय थाइबेंया। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंना बर'फ्राबो सोरबा सोरबा माने खुमब्राखौ थाइबेंनि जायगायाव खुमब्राखौबो जानाय नुनो मोनो आरो। मानोना थाइबें औ औ बै गुसुना बेबो।
खुमब्रा गोथां जाफेरनाय आं खोनायाखैमोन दिनैसो खोनाखो जोंनिजों जाफेरा आरो ना खुमब्राखौ।
गुसु नङा दालाय खुमब्राया
औ गुसुयानो।
गुसु नालाय ओ समनाबो गावबागाव गावबा गावनि एसे एसे एसे मोनामनायाथ' थाखायो नालाय थाइबेंनाबोथ' एसे मोनामो बेनिफ्राय खुमब्रायाबोथ' मोनामो।
उम
माने खुमब्राया बेनो आरो बे एखेबारे गोरा राफुनाया जे मोननाया गोमोना बेयाव दैया बांसिन थायो नालाय बै बांसिन मोजांनो आरो जानो
ओमफ्राय जानो माबायदि मोनजायोथाय थाइबें बायदिनो मोनजायो नामा सेम
थाइबें बायदियैनो थाइबेंनि थावनाया बेलेग जायो बेनि बेलेग जायो आंबो जाफेरबाय जानायालाय ओमफ्राय आङो बांद्राय जाया नालाय जाफेरबाय थाया नालाय बेनिखायनो आं माने बारा जानो हायाखै आरो एसे मोनामनाय मोन दों ससे ससे जानानै नायैखांबाय आरो आङो माबादि जामारो होननानै
अ जोंनि जायगायावलाय इदि जाफेरनाय नुवाखै खुमब्रा थाइबेंखौलाय जायो ओमफ्राय खुमरा बिदि गोथां जाफेराखै आरो मैगं संना जायो आरो जियैनो
अ दे होमबा नोंथां जोंहा आबादनि सोमोन्दै गोबां सावरायनायबो जाबायना नोंथां नोंथांनि ओनसोलनि आरो आंनि ओनसोलनि सानैनि ओनसोलनि ओनसोलावहाय मा मा आबादबो गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनाय जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना नोंथां
औ औ दे नोंथां दो